हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना हेलौ
खोनादों ना
औ हेलौ अ नोंथां खोनादोंना नोङो
औ औ दायो खोनाबाय
उम उम
खोनाबायना नोंथाङाबो?
औ औ खोनाबाय दे।
ओ मोजांना नोंथां?
ओ मोजाङैनो दङ।
ओ जोङो दायो बर'फोर नि ओंख्रिफोर जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दैनो लायरायलांसै
औ जायो नोंथां रायलाय जागोन।
खोनादोंना नों
ओ नोंथां खोनादों दे खोनागासिनो। बर'फोरनि ओंख्रि
हेलौ, नोंथां।
ओ नोंथाङा बर'फोरनि ओंख्रिथ' होनबाय बर'फोरनि ओंख्रि नोंथां नि साबसिन मोन्नाय ओंख्रिया मा ओंख्रि आरो बेखौ माबायदि सङो? नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
आंनि साबसिन मोननाय ओंख्रिया ओ नारज्रियानो नारज्रि अमायानो नोंथां।
अ नोंथाङा बेखौ संनो गोरों औ नोंथाङा बेखौ संनो गोरोंना माबायदि स सङो?
आं बेखौहाय संनो रोङा नोंथां बेनिफ्राय आङो संनायखौ नुयो माबोरै सङो आं बेखौ नों थांनो बिदिन्थि होनो हागोन।
औ दे होबानो जाबाय
ओ बे नाज्रिखौ गिबियावहाय जोंहा जायनाखि नाज्रि बेखौ ओ फाथोनिफ्राय मोन नाय जायो फाथो फिफां होनबा मिनथियो ना नोंथां?
ओ मोनसियो।
फाथो फिफांखौ जोंहा जेब्लानाखि देरफुनाय समाव फाथो बिलाइ बा फाथो फिफाङा फिथाइ लायैनि सिगां रानाय समाव बेखौ खानानैहाय फोराननाय जायो सान्दुङाव फोराननानैहाय जोंहा बस्तायाव सोमनाय जायो जेब्लानाखि मोजाङै राननाय जायो ओ जाजानाय बायदि जायो अब्ला बेखौहाय जोंहा गिबियावहाय जे सानखालि ना ज्रि ओंख्रिखौ जागोन अब्लानाखि गिबियाव दैयाव सोमना लागोरनाय जायो।
औ
खोनाबाय ना?
औ नोंथां औ खोनादों।।
खोनादोंना नोंथां औ दैयाव सोमना लानानै जोंहा दैयाव सोमना लानानै जोंहा जेब्लानाखि नाज्रिनि बिलाइया जेब्लानाखि बुगागोन अब्ला बेखौ दैनि निफ्राय बोखांफिननानै दैखौ सरद होगोन। बेनि उनावहाय जोंहा ओ अमा बेदर बा बाय दि बायदि बेदरजों जायोबा जोंहा बे बेदरखौ गिबियावहाय एवग्रोगोन बा संग्रोगोन बेनि उनाव हाय नाज्रि बिलाइखौ आलादायै आलादा सारायाव जोंहा फुदुंग्रोयो ओ जेरै हाय सदा बा खारै होनानै बेखौहाय फुदुंग्रोयो जेब्लानाखि खारै बा सदा होनानै बे ओ नाज्रिनि बिलाइआ जेब्ला गेब्लेगोन अब्ला बै बेदरखौ आलादायै संनाय ओंख्रियावहाय जयै होनानैहाय नैजि बा नैजिबा मिनिटसिम बेखौहाय गोदौ होनाय जायो आरोखि। गोदौहोनायनि उनावहाय संख्रि बा फानलुखौ नांदों नाङा टेस जानायनानैहाय जाजानाय बा जाजा नाय जाजायोबा जाजायै ना गावनि नांगौ बायदि होनानैहाय खांनाय जायो आरोखि बे एसेखिनियानो आरोखि आं मिथिनाया नाज्रि ओंख्रि संनाया।
औ औ नोंथां नोंगौ।
मिथिबायना नोंथां? ओ दा नोंथांनि नोंथांनावबो सोंनाय जा
ओ
नोंथांनिबो नोंथांनावबो सोंनोसै आं नोंथांनि मोजां मोननाय ओंख्रिया मा खिन्थानो हागोन ना
उम आंबो बेखौनो मोजां मोनो नारजि अमा ओमफ्राय अनला दाउ बेखौ मोजां मोनो आरो ना
अनला अनला दाउनि न' अनला दाउखौहाय माबोरै सङो फंनैसो खिथानो हागोन ना नोंथां आंनो
औ औ हागोन अनला दाउखौथ' जोङो बेबोथ' बर'निनो मोनसे ओंख्रि ना अनला दाउखौ जोङो अनलाखौथ' जोङो माइरंनिफ्रायहाय गुन्दै खालामनानैहाय बानायनाय जायो माइरंखौनो जोङो सोमनानै दोनो दसे ओमफ्रायहायो सोम सोमनायनि उनाव मायरंखौ दै सरह नानै बे खौहाय देनाय जायो देनानैहाय जोङो गुन्दै खालामनानै बेखौ अनलाबानाय ओरैनोथ' जोङो दाउजों अनलाजों जायो मान माबा दाउआथ' जोंना गावबागाव न'आवनो थाख खायो ज' जों जोंथ' दाउखौ फिसिखायोनाल नालाय जानो थाखाय बा माबा मोनसे फाननो थाखाय बा आलासिफोर फैबा माबा बिदियावहाय होनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो न न'खरावनो जोङो दाउखौ फिसिखायो बे दाउजोंनो जोङो बेखौहाय अनलाखौ जानाय जायो अनलाखौ जोङो ओरैनो सङो बिदिनो सङो जेरैहाय ओंख्रिखौ सङो जोङो सामब्राम बानलु होबाय बिनि उनावहाय एवबाय बिनि उनावहाय मा होनो दाउखौहाय होसनबाय ओमफफ्रायहायो बेखौहाय गोदौहानै दै होनानै गोदौहोनानै जे गोदौनाय गोदौ अ ज बेखौखौ होनो आरोना आरो नोंथाङा खारै होनोबा खारैजोंबो जानो हागोन खारैनि अनलाबो ज' होन होआबा होआ आरो ना मानो होनबा खारै होबा माने गोथावसिन जायो आरोना बेओंखायनो खारै होयोबा रिमिन सिनाय मोनो आरो आरामनो आरो नारजिखौबो जायो नोंथाङा जेरैहाय नों नोंथाङा दहैहाय बुंदों जेरैहाय नारजिखौहाय फाथैनिफ्रायनो बानायो जोङो बेखौ फाथोनिफ्राय बिलाइखौ खानानै जोङो बेखौ फोराननानै फोराननायनि उनावहाय जोङो बेखौनो नार्जि बुङो आरोना जे राननानै जे जायो बेनो बेखौनो जोङो नार्जि बुङो बेखौथ' जोङो नारजिखौ उनावहाय राननायनि उनावहाय जोङो बेखौ दैगयावहाय सोमनानै दोनो जुदि जायोबा आरोना जानोबा जोङो बेखौ सोमनानै बेयो गुरै जाजासे जोङो सोमो बिनि उनावहाय जोङो खारैजों ओमफ्राय नारजिखौजों अरावहाय रुयो आर ना अर अरावहाय अरखौ फिसा खालामनानै जोङो रुयो ओमफ्रायहायो रुनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बेवहाय खारैजों बेखौ रुना जेब्ला हायो बेयो खारै नांदोंबा बे बियो गेब्लेगोन आरो गेब्लेनायनि उनावहाय जोङो बेखौहायो
खोनानो मोनासै नोंथां हेल' नोंथां खोनानो मोनासै अननानै बायजोआव थांनो हागोन ना दसे? हेलौ नोंथां।